खोनादों ना औ नोंथां खोनादोंना? औ नोंथांनि कल खालामनायनि जाहोना
औ नोंथां आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथां आं नोंथांजों। ओ जोंनि बर' समाजाव गोदोनि फ्राय सोलिबोनाय जोंनि बर' समाजाव औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै आं नोंथांजों एसे सावरायनो होनना सानदोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा सम दङ ना?
औ नोंथां दङ सावरायनो हागोन।
अब्ला आं जाखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ एसे नोंथांनो फोरमायना हागोनसै गिबियाव ना
औ औ नोंथां जागोन दे फोरमायनो हागोन।
दा औवा होनना बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो जोङो जेन'बा हाजो सेर बा हाग्रा बंग्रायाव जोङो रायजो जाबोनाय सुबुं नङा होमबा नोंथां? बर' माहारि होनब्लाथ बा जोंनि औवाया जोंनि बर' समाजाव गोबां मोनसे गोहोम खोख्लैनायग्रा औवानि अनगायै जोङो एंगारनानै सोनारनो हायो मोनसे हारि नङा होमबा जोङो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोङो औवाखौ बाहायनाय होनना बुङोब्ला जोङो औवाया जोंनि जोनोम जानायनिफ्राय थैनायसिमहालागै जोंहा सोमोन्दो दङना नोंथां औवाया जेन'बा सिगां जोंहा गथ'फोर जोनोम जायोमोनबाना नोंथां। गोदो गोदायनि समाव अब्ला जोंहा बै गथ' जोनोम जानाय गथ'नि नारिखौ हास'नो थाखाय ना जोंहा बै औवानि बा मा बै खाथि सैनानै ना मा होन मोनदों। खौ बिदि खाथि माला सैनानै जों हानाय जायोमोन ना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
बेनिफ्राय जागायनानै जोङो मानसिया थैनायसिम ना नोंथां जोङो मानसिखौ बानना लाङो नायनिफ्राय बा सावनायसिम जो औवाखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो ना।
औ नंगौ नोंथां औ
दा बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ बायदिसिना जोङो बर' समाजाव गोदोनि सुबुंफोरा बा दानि सुबुंफोराबो बाहायोना नोंथां। जेरै रांखान्थि आयदायावबो जोङो मा खालामो औवानिफ्राय बायदिसिना मुवा बेसाद हेबो जेरै जोङो जेखाइ खबाइ ना ना गुरनो थाखाय बेफोर हेबनाय नुसै ओमफ्राय बिदिनो माइ जावनो माइरं सालिनो जोङो दाला सानद्रि बायदिसिना ना नोंथां ओमफ्राय बिदिनो जोङो उन्दुनो थाखाय जोङो तारा बायदिसिना हेबनाय जों नुनो मोनो ना नोंथां?
औ औ औ औ
औ दा बैफोरखौ जोङो हेबनानै बाजारफोराव फाननानै जों बायदिसिना जोङो रांखान्थि आयदानिफ्रायबो जोङो खायफाखौ गावनि आंखाल सुफुंनाय नुनो मोनो ना नोंथां बेफोरखौ बाजाराव फाननानै जाखिनि रां मोनो बेजोंनो जोङो ओ गावनि नांगौ बेसादखौ बायनानै लानो हायोना नोंथां
औ नंगौ।
बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै। मा होनदों बेखौ हिसान जोंहाथ' बर' आइजोफोरा। दानाय लुनायाव आखा फाखा ना नोंथां गोदोनिफ्रायनो दाबोनाय बै हिसानावबो जोङो जेनेबा जोंहा साल खुन्था होनो ना साल खुन्थायावबो जोङो औवाजोंनो बाहायनाय। नुनो मोनो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
साल खुन्थाखौबो बानायनो हाया। बेफोरबायदिनो आरोबाव जोंहा हाल एवनायावबो जोंहा। बै बायदिसिना जों मोखौ बुनो थाखाय जोंहा लावथि होनना बुङो होनना बुङो ना नों थां बै लावथिखौबो जोङो माबानिफ्राय औवानिफ्रायनो बानायनाय जायोना नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो बे जोङो मोखौ जोङो माइ नानो समाव जोंहा जिगाब एरनो थाखाय मोनसे। जोहा हुखेेन होनना बुंङो।
औ औ नों।
बै हुकेनखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायना लायोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो बेनिफ्राय बायदिसिना जेरै जोङो आबाद फोथारफोराव मोसौ बोरमानिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो मा होनो बेरा बेरा दुमोना नोंथां बैफोर बेराफोरावबो जोङो बांसिनानो जोङो औवाखौ बाहायनाय नुनो मोनो ना नोंथां औ। ओमफ्राय बेदिनो आरोबाव दंबयो जोंहा जेन'बा थोंजोङै जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद बानायला फानोबो जोंहा औवाखौ गोबां गायनानै गोबां सुबुंखौ जोङो बेफार फालांगि खालामनाय जायो नुनो मोनो ना नोंथां। जेन'बा सुबा सुबा कुन्टेल कुइन्टेल जों दाननानै फानना हरनायखौ जों नुनो मोनो। ट्राक ट्राक जोंनि बर' बा गुबुन हारियाबो दा खायफा सुबुंफोरा बिदिनो औवानि बेफार फालांगि खालामनाबो जोंहा सोलिगासिनो दङ' ना
औ औ
बेनिखायनो आं सानो मा बै औवाफोरा जोंनि बा जोंनि समाजाव थारैनो जोबोद मोनसे नागारनो हा यि बाहागो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
गोदो गोदाय बा गोदो दाबो जोङो दङ' जेरै जोङो न' थाग्रा जोंहा न'वाव थायो नङा होमबा? नां नङा होमबा नोंथां बे न'फोरावबो जोङो न'नि बेरा बा न'नि उफुमाव जोङो जा मानलि खानाय खुन्था गायनाय
औ।
ना बेफोराव जोङो इरुं जिरनाय नङा होमबा बे फ्राव औवानि बाहायनायखौ गोगोम नुनो मोनो जों नोंथां ना आथिखालाव गोबाङानो ओ पाक्का न' खाबाय दिसुन अब्लाबो जोङो पाक्का खादोंब्लाबो बा बायदिसिना जेनेबा जोंहा बेरा दुमनो थाखायबो जोंहा दानिया एलुमिनियामनि फैनो फैबाय नङा होमबा पाक्कानि बेरा दङ' अब्लाबो बेफोरखौ जों बाहायब्लाबो जोंहा औवान औवा नङा लाफानो जों सोलिनो हायाना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नांगौ।
आथिखालावथ' जेन'बा ओ जोंहा ओंखाम संनो गेस जोङो फैबाय नङा होमबा? नाथाय गोदो गोदाय जोंहा गेसफोर गैयामोन गैयामोनब्ला जोंहा बेदिनो। औवाफोरखौ जोंहा दानना लानानै। सान्दुङाव फोराननानै गोदोनि जोंहा आबै आबौ बा दासिमबो सलियो गोबां जायगायाव बिदिनो औवानि बन खालामना जोङो बेजोंनो ओंखामनो संनानै जाहैयोमोन ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय बिदिनो औवाजों आरो जोंहा मा होनो बेखौ ओ जोङो औवाखो जोङो जेरै ना उनु हमनो थाखाय जोंहा जेखाइ खबाइ हना लायोमोन ना गोदोनि मानसिफोरा जेखाइ खबाइ हनानै जोंहा जेन'बा ना उनु गुरोमोन। दा औवाखौ जों गोबां रोखोमनि गोदो गोदाय बाहायनाय नुयोमोन आरो नोंथां ना आथिखालाव एसे बा दानि जुगाव जा जोंनि सुबुंफोरा गोनोखोजों गोरोबनो बयबो गोसो जायो नङा होमबा नोंथां गोनोखो जों खारफायो खारफानायजों लोगोसे जोंहा दा गामि गफाफोराव मा नुनो मोनो जेन'बा औवाफोरफोरखो सुबा सुबा फाननानै बा फोजोबस्रांनायखो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। औवाखौ खनसेनो फोजोबस्राङो स्रांनानै फानजोबो बेफोरखौ नोजोर बोयोब्ला थारैनो जोंनिया औवाया सानसे जोबस्रांलांगोन ना नोंथां।
ओ औ
बेल' नङा औवाया जे जों औवानिफ्राय बिदिल' नङा जे औवाया बांसे जोङा दंफाङावबो लाइफाङावबो गोलैयो दंफां लाइफाङाव नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो अक्सिजेन गेसखौबो मोननो हायो।
मोननो हायो औ
बे जोबस्रांनाय लोगो जोहा आबहावायाबो एसे गाज्रि जायो नङा होनबा नों थां। औ दा आं नोंथांनिफ्रायबो मोननैसो मोनथिनो लुबैगोन जे औवानि नोंथांमोननि जायगायाव औवाखौ माबादि मा माबायदि बाहायो आरो गोदो गोदाय माबायदि बाहायमोन नोंथाङा जा रोंगौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
नंगौ नोंथां फोरमायनो हागोन दा औवा होननानै बुङोब्लाथ' नुनायाव जेबो नङा बायदि जोङो नुयो नाथाय मानसिनि गुबैयै माने नांथारगौ जासिननाय मुवा होनोब्ला माने मिथिंगानिफ्राय औवा खौबो मेन होननानै गुबै होननानै साननानै लाजायो आरो नोंथां नोंथाङा गोबां मावलांबाय औ गोदोथ' सुबुंफोरा जेनेबा रांखान्थि बिथिङाव जौगानाय नङामोन नालाय न'फोरा बिदिनो जोंहा जा दासिमबो जायफोरा गोरिब थाखोनि मानसि बिसोरनियाव बेबायदि न'खौ नुनो मोनो
औ नुनो मोनो नोंथां
दा न'फोरखौ लुनो थाखायनो मानसिनो थाग्रा न'आनो गुदि नालाय दा बेनि थाखाय बेफोरखौ न' लुनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो बे औवाखौनो खुन्थिया बानायबोनानै खुन्थिया गायबोनानै न' लुदोंमोन आरो बेजों लोगोसे नोङो बे औवाखौनो गोजौआव गोदोनियाथ' जिगाब नङाबा माबा खासि नङाबा थुरिफोरखौसो उखुमाव होनाय जायोमोन नालाय बेखौ होनो थाखायबो नोङो फेराइ खानाय बे गासैबो औवानिफ्रायनो जायोमोन इन्जुर दुमनो थाखाय नोङो फाथि सेरना बाहायोमोन गोदो दा बेखौ खानो थाखायबो नोङो फेरानांगौ फेराय खानांगौ औवाजोंनो खागोन बेखौबो दरफोर हेबनो थाखाय जाय दाहाराफोर हेबग्रोना लानांगोन बेबो औवानिफ्रायनो जागोन नङा होमबा गासैबो उन्दुग्रा बिसिना मानि गोदोनिया माने औवाखौनो बानायनाय जायोमोन खुन्थिया गायनानै न' सिङाव बे औवाखौनो औ ग गथा गथा नङाबा सोरबा दानखावनानै समानै बनानै बिनि सायावसो माबा मोनसे बनानै उन्दुनाय जायोमोन आरो बिदिबो दङमोन जोंहा गोबां न'खरफोरा गोदो दा दानि दिनावबो बिदिनो जों औवाखौ बेफोर उन्दुनाय मानाय न' बायदि फेराय होनोनायफ्राव बाहायाखैबाबो माने गुबुन गुबुन खामानियाव जों बाहायो नङा होमबा जेरै दानि जुगाव मैगं थाइगं गायनायाव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिदिनो बाहायो मोसौ मोसाफोर हाब नो हायैनि थाखाय आबादफोर मावा बेखौबो औवाजोंनो बेरा होनाय जायो जों आरो बिदिनो मैगं थाइगंनि बेलायाव मैगं थाइगंखौ मान जाय मैगं थाइगंफ्रा मान लानानै थायग्रा बिसोरनि थाखाय माने मा जोङो बैसां होनानै सांगिफोर होनानै बे थायहोनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो दा आरो गोबां दङ आरो जों गो खोनाबोदों माने जोंनि फरायग्रा बिजाबफोरा औवानिफ्रायनो बानायजायो हा औवानि बिबु बै जायखौ औवानिफ्राय ओंखारनाय औवानि सिं बाहागोसिनाव थायो औवा बिबु होननानै जायखौ बुङो बेफोरनिफ्राय जों बि बि आरो दा औवानिफ्रायनो नोंथाङाबो गोबां औवाया गोबां बेसाद थाहायो जबा हुकेनफोर बानायनाय ना औ आरो मोसौनि जुंगालफोरखौ हालएवनो थाखाय जुंगालफोरखौ गोदो बेनिनो बानायोमोन औवानिनो आरो मोसौ गारि जाय गोदोनि मोसौ गारि बेफोराव गोबां बिबांनि औवाफोर थायोमोन नङा होमबा औवाफोरखौ' औ गोजौआव माबा माबि होनाय आखाइ खानानै होनाय गारियाव बेबायदि आरो आरो बे गारिनि जुंगालखौबो औवानिनो खालामोमोन। बिदि आरो दा औवा होननानै बुंडोबा जोंहा बिराद गोनांथि आरो दा औवाया जोंनि थाखाय बिदि खामानियावल' बाहायजानाय नङा जोङो औवाफोर जायोबो नङा होमबा मेवा जायखौ मोनो औ बेखौबो जों जायो आरो बिदिनो औवा होननानै बुङोब्ला माने औवायाथ' गोबां रोखोमनि थायो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो नाथाय जोंनियाव गिबियै मोनथाम रोखोम रोखोमनि औवाखौ बांसिन मोननाय जायो आरो नोंथां। बे जाबाय जेन'बा माने औवा थेरे थाबाय न' औ गुबै मोनसे थाबाय आरो बिनो औवा बुरखा थाबाय दा औवाया जोंनि हारिमु जोंबो गोबां सोमोन्दो दं आरो मानो होनबा सिफुं जोंनि हारिनि जाय दामग्रा आगजु बेखौथ' थारैनो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायोना औवानिफ्राय बानायो जाय माने गुबुन गुबुन सिफुं दङ गुबुन गुबुन रोखोमनि प्लास्टिकनि पाइपफोरजों बानायनाय बेफोरबायदि दंसै लहाफोरजों बानायनाय दंसै नाथाय जोंनि बर'नि गुबै दामग्रा सिफुंआथ' फुंनि गुदुंआथ' गरमबाल' नङा होमबा गुदुं मोनबाल' दा बेखौ गुबुन बै गुबुन हारि हारिसाफोरनि दामग्राफ्रा जोंनि बे फोरबोफोराव दामग्रा खेराइयाव दामग्रा बिदिनो मोसानाय बागुरुम्बायाव दामग्रा बे सिफुंखौ दामनो रोंनाय नङा आरो बिसोरो मानो होनबा बिनि गुदुङानो गरं बाल' नालाय आरो बैसोर नरमालै सिफुं दामग्राया माने बिनि गुदुङा सयथा थायो आरो
औ आरो बिदिनो नोंथां माबा बैसागु मोसानो जोंहा थरखाबो बानायो नङा होमबा? औवानि ना नोंथां थरखाबो बानायनाय जायो औ आरो गंगोना गंगोनाखौबोथ' औवानिफ्रायनो बानायनाय जायोना।
औवानि औ जायहा जोंनि माने जि आइ टेक मोनलायबायना गंगोना जोंनि दामग्रा ग्राया बेफोरबो नंगौ आरो सेरजानि हुग्रा बेखौबो औवाखौनो बोदबनाय जायो। नंगौ गोबां बेबायदिनो औवानि खामानि आरोना जोंनि औवाया ओरैनो माने नुनायाव उन्दै मोनसे मुवा बेसादब्लाबो बाहाय जानायाव जोबोर गोबां आरो जों सुबुं माहारिनि थाखाय ना औ नंगौ नोंथां दा दा अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय।
नोंथांजों सावरायना जोबोद मोजां मोनबाय आं।
औ नोंथां आंबो नोंथांजों बे औवाखौ मा मा खामानियाव बाहाय यो बेनि सायाव सा यनो मोननानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां जोंङो होमबा कलखौ बेखिनियाव लाखिथ'नोसै ना नोंथां औ